हेलौ नोंथांङां
अ अ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों
औ नोंथांङा मानोबा कल खालाम
औ औ आं नोंथांखौ नोंथांजों माने बैसागुनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो
अ जागोन आं
हेल औ नोंथांनि एसे नेट प्रब्लेम जादों नामा? औ खोनादों दे एबार नोंथांजों माने आं बैस बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन आरो
औ औ नोंथां खोनादों
हेलौ औ नोंथांङा बैसागुनि बागै एसे फोरमायना हायोबा
ओ बो गोननिब
औ बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होबानो जाबाय। अ नोंथांना नेटआ एसे माबा जादो प्रब्लेम जादो।
नोंथाङा दाखोनायाखै नामा?